नोंथांदों आं मोनसे सोमोन्दै रायलायनो सानदों मोनसे न'नि बिसय रायलायनो सानदों नोंथाङा सम दङ' नामा? रायलायनो थाखाय
औ हागोन रायलायनो हागोन।
नोंथांजों
आं बुंग्रोनो ना नों बुंग्रोनो?
आं बुंग्रोनो सानदों।
अ अब्ला अब्ला दे नोंथाङा बुंना होदो।
आं बे खौनो रायलायनो लुगैदों जे जोङो न'फोर नुयो गोबांनि न'खरफोराव जों न'फोर नुयो बायदि आलादा आलादा स्टाइलनि डिजाइनफोरनि बेफोरबायदि जों न'फोरखो नुयो। आरो बेफोरबायदि न' फोरखो जों मोजां नुयो नाथाय बिनि सायाव बिहा बे न'हा मा मा गुन दं बा मा मा बिहा न'आव थानांगौ जायो बा बे न'खौ सासे ओ बिगोमाया मा कार'नाव लुयो बिनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ आं न'खौ स्टार्टिं निफ्राय लांसै जोंनि बर' समाजावहाय माबोरै थाबोनाय माने गासै गसिखौबो आं एसे बेखेवना होनो गोदो गोदायनिफ्राय जों नायोब्ला ओ गोदो दायो नैबे दानि जौगावफु मुगायाव जिबायदि न' दङ' बेबायदि गोदोनि जुगावहाय गैयामोन। गोदोनि जुगावहाय औवा बेरा औवाफोर खौ दाननानै बेरा बानायनानै बेखौहाय ओ औवा खुन्था बा खैरो दंफांनि खुन्थाफोरजों बनायनायखौ नुनोमोनोमोन। आरो हाजों गोबोरखिजों लिरथेनानै बेखौ बननायखो नुनो मोनोमोन। आरो दिनैनि जुगावहाय जेरैहाय थिंफोर दङ' बेबायदि थिंफोरा सिगां गैयामोन गोदोनि जुगाव नायनो थाङोब्ला जोङो ओ थोरिफोरखौ होनाय नु नुनो मोनो ओग गोबां मा आलादा आलादा खालामदोंमोन गोदोनि समावबो। ओ जेरै- ओ ताल ताल दं बिफांनि बिलाइफोरखौबो बानायदोंमोन बायदि बायदि बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि स्टाइलनि बानायदोंमोन। आरो नाथाय जोंनि दिनैनि जुग गाफु मुगायाव जों नायोब्ला ओ दिनैनि जौगाफु मुग बेयावहाय न'आ आलादा आलादा रोखोमनि जाबाय। जेरैहाय जिगोदोनि जुगावहाय औवा ओ हा बेफोरबायदिनो थोरिफोरजों बानायनाय। खौ जोङो नुयोमोन नाथाय दिनैनि जुगावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला नुयो सिमिन्ट अन्थाइ बाला ओ रड। आरो थिं आरो बायदि बायदि फोर मुवाफोरखौहाय बियो बेसादफोरखौहाय। बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। दिनैनि न' दिनैनि न'फोरा ओरैबायद। दि जौगा जौगाबोबाय। बायदि बायदि खाालारनि। दङ बायदि बायदि गाबनि माने। बा थिंनि महर। ओ खालाराबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोजा गोथां निला। बायदि बायदि रोखोमनिया। आरो न'नि खाालारफोर गाब। फोराबो बायदि बायदि सानो दङ। आरो। दिनैनि न'फोरावहाय मारबलजों बानायजानाय जोंख्लाबलायनाय बेबायदि फ्लरफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरो सिलिं ओ जेब्ला ओ सिलिं खौबो जों नुनो मोनो बिदिनो बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जों नुनो मोनो रं बिरंगि न'फोरखौहाय दिनैनि नैबे जौगाफु मुगायावहाय नुनो मोनो आरो बेफोरो बेफोर न'फोरा गोबां बारहुंखा बा अखा अखा बांखा बेफोरबायदिनिफ्रायबो रैखाथि थि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि जुगावहाय बार एसे गोसा फैयोब्ला दै बार फैयोब्ला माने बुखारनाय- बायख्रेबनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन बिरलाबनायफोरखौ नाथाय दिनैनि मुगायावहाय बिल्डिं बिल्डिं थाला बेफोरबायदि लुनायखौ नुनो मोन्दों गोबां बारहुंखा फैयोब्लाबो जेबो जानायखौ जों नुनो मोना अखा फैबाबो जेबो जानायखौ नुनो मोना आरो जोबोद मोजाङै थानाय खौ ओ न'खर खुंबोनायखौ जोङो नैबे मुगायावहाय नुनो मोनदों ना- थाय अब्लाबो एसे एनै गोदोनि बायदिनो दंबावो नाथाय लासै लासै बे जौगाफु मुगायाव गासैनि न'खरफ्रा न'फोरा सोलायनो हमदों आं नैबे बेसांखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनो बे सम
नंगौ ओ नोंथाङा जि बुंदों बेफोरो सयथ' आरो दिनैनि दिनाव जों गोबां नुबोदों ओ जों गामिफोरावबो नुयोब्ला नायोब्ला गोबां - न'फोरा गुबुन गुबुन दिजाइननि गुबुन गुबुन आलादानि न'फोरखौ जों लुनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बिदि जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों सिगांनिफ्राय जेरै नों बुंदों सिगाङाव जौगाथि गैयामोन नाथाय दिनैनि मानसिफ्रा गाव गाव जौगानायखाय मोजां मोजां गावबा गावनि डिजाइनफोरनि न'फोरखौ न' बांफोरखौ जों लुनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बेखो साजायनाय जायो आरो जोंफोरो दानि जुगाव नायनो थाङोबा नोंथाङा बुंदोंमोन जाय जि औवा थोरि बेफोरबायदिनि न'फोरखौ नुनो मोनलिया होनना बुंदों नोंगौ नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जों दिनैनि दिनाव नायनो थाङोबा बिदि थोरि बा ताल बिलाइफोरनि बा हा बालाफोरनि हाफोरजों लुनाय औवाफोरजों लुनाय बेफोरबायदि न'फोरखौ जों गोबां खम नुनो मोन दिनैनि दिनाव नाथाय जोङो गोबां बेफोरबायदिनो गामिफोरावबो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों मोजां मोजां गावबा गाव पाका न' जेरै सिमिन्ट बाला अन्थाइफोरजों बनायनाय बेफोरबायदि न'फोरावसो जों थानाय नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन डिजाइननि रोखोमनि बनायनानै थानायखौ जों नुयो आरो गोबां बेयाव डिजाइनफोरबो दं जेरै खोरखिफोराबो गोबां डिजाइनफोर बनायो आ बिथिं थिंफोरखौ नायनो थाङोबा थिंफोरखौ जोङो गोबां बेफोरबायदि खालार जों समायना नुनाय आरो न'जों साजिनायफोर होनाय नुनो मोनो। आरो दिनैनि न'फोरा गोबां ओ जों नुनो थाङो गासैनि न'फोराव न'फोरा पाकानि न' गांसे गांनैबाबो बेफोरबायदि जों पाक्कानि न'खौ नुनो मोनो आरो गोबां बेफोरबायदिनो गोनांफोरखौ नायोब्ला गोबां जौगानाय आरो जायफोरा मोजां आरजिनाय था खा फैसा बेफोरबायदि दं बिथांमोनखो जोङो बिल्डिं बांला बेफोरबायदिखो जों लुनायखो नुनो मोनो। आरो बिनि लुनायनि गासै ओ बिसया जागोन जेहेते ओ जों सिगांनि बेला खो नायोब्ला जों नुनो मोनोमोन जि थोरिनि न'फोर बेफोरबायदि न' फोर तालनि नफोर बेफोरबायदियाव गोबां आ बारहुंखा फैयोमोनब्ला अखा बांखा फैयोमोनब्ला गोबां कस्टफोर जायोमोन जों नुनो मोनो। थिग दिनै बिदिनो आं सानो मानसिफोरा गाव गाव जौगानायजों लोगोसे मो जां मोनसे पाकानि न बेफोरबायदि लुलांनानै ओ बेफोरबायदि गासै समायसाफोरनिफ्राय गोजानाव आ मोजांहै थानो हायो जेन बेफोरबायदि समायसाफोरनिफ्राय बारहुंखाहैबाबो अखा बांखा फायबाबो जेन समायसानिफ्राय जेन आ जेबो मोगा मोगि जेन खामनो गोनां जाया बिनि थाखाय पाक्का नफोरखो लुनाय जायो होननानै सानो नाथाय नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो एसे फोर मैनो हागोन नामा आं
नंगौ ओ गोदोनि जुगजों गोदोनि समजों दानि समजों नायोब्ला गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो गोदोनि गोदो गोदो नफोरखौ ओ गोदो न'फोरखौ जायफोरा बानायोमोन बै बै समाव ओ न'फोरखौ हाजिरा एबा ओ मा होनगोन ओ थिका बा एबा मा होनगोन ओइ सावरिफोरबायदि लिंनानै बानायनायफोरखौ जोङो मोनथिनो मोन बोदों नि जुगावहाय बेब फोर हाजिरा लानानै न' बानायनाया ओ नंलिया दिनैनि जुगावहाय न' न'फोरखौ बानायोब्ला बिथां बिथांमोनखौ ओ मिस थ्रि बुंनाय जायो । थ्रि बाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। जेरैहाय हेड मिस्ट्रि आरो हेड मिस्ट्रिनि आन्दाराव थागोन बायदि बायदि जगालिफोर जाय जगालि फोर फोरा फोरफोरनो हाजिरा बायदिनो बिसांमोननो ओ दरमाहाफोरखो औ माबाफोरखौ होनाय जायो। रांफोरखौ होनाय जायो मावनायनि सायावहाय ओ बेबायदिनो ओलो दोनैनिस दिनाव हाय ओ मो बिल्डिं न'फोर बानायोब्ला बेवहाय बिसजोन पन्द्रजोन बेफोरबायदि मानसि लेबारफोर लानानै मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आग आगजुफोर बानायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो गोदोनि जुगावहाय न' बानायोब्ला बेबायदि सिमिट सिमिटफोरखौ न' फाखानि न' बानायोब्लाबो ओ मानसियासो ओ गलायनायफोर खौ नुनो मोनोमोन खदालजों बा ओ बेलसाजोंहाय नाथाय दिनैनि जुगावहाय बिखौ ओ मिक्सार खालामनो थाखाय ओ गल गल गिदिंग्रा मिचिन बायदि बायदि रोखोमनि मेसिनफोरखौबो जोङो नुनो मोनो ओ आङो दिनै बारायसा बुंनो सानाखै ओ बे समखो नोंथांनो गथायनाय जाबाय।
उम नंगौ नोंथां आ गोदोनि दिनफ्राव जों नायोब्ला बेफोरबायदि आगजुफोर लानानै लुनायखो नुनो मोनामोन जिफोर आह मेसिनफोरखो बाहायना नै न'फोरखो लुदों बे जों नुनो मोनलिया। मोन आरो गोदोनि दिनाव ओ-जानो हागौ बेफोरबायदि ओ- नांगौ जानाय गासैबो गैयामोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जों जौगानायजों लोगोसे बिदि ओ-गोबां मिस्ट्रिफोरखौबो नुयो आरो गोबां दिडिजाइन डिजाइननि न' लुनो रोंग्रा बेफोरबायदि मिस्ट्रिफोरखौ नुनो मोनो बेनिखायनो गाव गावनि गासैखौबो ओ-जायफोरा जौगादों बिथांमोना जायफोरा मोजां। ओ-थाखा फैसा हायनाय बिदि लामाफोर दं बिथांमोना मिस्ट्रिफोरखौ बाहायनानै मोजां। मोजां मोजां न'खौ लुयो होननानै आंबो सानो आ- बेसबांखौनो आं रायज्लायनानै दोनथ'नो सानबाय नोंथाङा मा बुङो?
औ जासिगोन दे। बेसांखौ दिननानै
औ दे आबाय हाबायसै हामबाय सै।